खोनादों ना नोंथां? हेल' हेल'
हेल'
खोनादों ना नोंथां?
नोंथां नोंथां खोनायाखै नामा?
हेलौ
औ नोंथाङा खानादों दा?
खोनायाखै नोंथां ।
हेलौ
हेलौ नोंथां ।
ओ खोनाबायना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा सोलोंथां सोलोंथाइनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा? माने
औ औ हागोन।
बेफोरनि बागै फ्रि- फ्रियाव दंबा।
औ औ। औ खोनादों नोंथां।
खोनादों खोनादों। नोंथाङा खोनादों ना। हेल'।
हेल' नोंथां।
नोंथांआ। खोनादों ना।
एसे फोरमायनानै नोंथां नोंथां औ
औ औ।
नोंथाङा खोनाखाबाय जानांगौना आं मा।
औ औ। नोंथाङा एसे ओ सोलोंथाइनि बागै फोरमायनो थिनदों नोंथाङा नङा होमबा। नोंथां।
औ हेल'।
ओ सोरां औ औ।
नोंथांआ खोनाबाय दा।
औ औ खोनाबाय।
ओ आङो सोलोंथाइनि बागै ओ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मानि थाखाय गोनां बिनि बागै आं नोंखौ फंनैसो फोरमायनो थिनदोंमोन आरो सम दंब्ला।
औ औ हागोन।
अ दे‌ होमब्ला।
सोलोंथाइ होनोब्लाथ'। जोंनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि। ओ सोलों। थाइया जोंनि ओ ओनसोलाव गोबां ओ जौगाथाय एबा जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि बे। सोलिबाय थानाय ओनसोलाव। ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंनि ओनसोलाव गोबां माने ओ जोंनि सोलोंथाइया जौगा जौगासारबाय आरोना। बेबायदिनो। गोबां ओ लाइमोनफोरा फरायनायाव एबा गोसो होसै बेबायदिनो। गोबां गावनि बिमा फिफायाबो। गावनि गथफोरखौ बेबायदिनो मोजां मोजां स्कुल एबा कलेजफोराव सोनानै मोजां बेबायदिनो फोरोंलांनो हादों
औ औ
गावनि बेबायदिनो बिमा बिफाफोरा खस्थ खालामनानै एबा बेबायदिनो हाजिरा मावनानैबाबो गावनि गथ गथाय खौ मोजाङै फोरोंलांनो हादों दानि सोलिबाय थानाय थासारियाव आरो गोदोहायथ बेबायदि ओ सोलोंथाइखौ जों बांद्राय मोननो हायामोन दायोहाय जोङो नायो ब्ला गोबां बेबायदिनो ओ बुरजायै एभेलेबेल जाबाय दानि सोलिबाय थानाय थासारियाव।
औ।
बां बेबायदिनो जों गिदिरफोरनिफ्रायबो जों सोलोंथाइ लानो हायो आरो बेबायदिनो जों स्कुल कलेज फ्राव थाङोब्ला जों बे बादिनो टिचारफोरनि फ्राय जोङो गोबां माने सोलोंथाइफोरखौ जों लानानै गोबां गोबां बेबायदिनो आइडियाफोरखौ जों लानो हायो।
औ।
औ आरो गोदोहायथ' बेबायदि गोबां फरायनाय गैयामोन आबै आबौमोननि ओ जेनेरेसनाव। बेबायदिनो गोबां साफा सानैल' फरायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो फरायोब्लाबो बेबायदि स्कुल कलेज गोबां माने एभेलेबोेल गैयामोन आरो ना गोदोनि दिनाव। दायोसो नायोब्ला जोंहा गोबां माने एभेलेबोल जों नुनो मोनदों।
ओ
अ नोंथाङाबो एसे एनै फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि सोलोंथाइनि एसे
औ हागोन नोंथां। नोंथाङाथ' माखासे बाथ्रा फोरखौ सोलोंथाइनि बागै मोजाङैनो माखासे बुंनानै होबाय। आंबो बिनि सायावनो माने फंनैसो बुंबावनो सानदों आरो ना।
औ।
माने सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोनोमनिफ्रायनो नांगौ होनजायो आरो मानोना जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो जोंनो थारमाने बे जिउआव बे जिउ मोनसेयाव माने सोलोंजेननाय होननाय सोलोंजेननाय निफ्रायनो माने सोलोंथाइखौ नांखागौ आरो माने देर जासिमाव। सोलोंथाइ गैयाबानो माने खामानि दानि जुगावथ' सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो जाया बायदि होनजायो आरो ना। बिनिखायनो जोनोमनि उननि सोलोंनांगौवानो सोलोंथाइ आरो ना। सोलोंथाइजों जोङो गोबां माने गियान मोननो हायो माखासे मिथियै मिथियै गेदेर गोलाव माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरनि माखासे जों मिथियै लिरनानै गालांनाय लेखायावसो थायो नालाय। बिनिखायनो जों माखासे लेखा फोरनि गेजेरजों जोङो माने मोजां मोजां गियान लानो हायो आरो ना। माखासे सोलोंथाइयाव माने सोलोंथाइनि गियाना जा आरो बेयाव मोनना नाय समाजाव मोननाय गियाना एक्सट्रा माने बेबायदि जायो आरो ना। जों दा सोलों थाय गैयाबानो माने लामा ससेखौनो थाबायनो हायि बायदि आरो ना। नोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो गुबुननि रावफोरखौबो सोलोंनो हागोन। गुबुन भाषानि आरो ओम बुजिलायनानै जोङो सोलोंलायनानै बिसोरजों जगाजग जालायनो हागोन आरो जोङो बि बिनि लोगोसेनो जोङो दावबायनायावबो मदद जागोन बे राव सोलोंनानै बिसिनि जोङो थांनानै थारमाने जाहाथे जोङो राव रोङाबा बोरै आला गला जाहैगोन जों गुबुन जायगाफोराव थांबा बेबायदिनो आरो गोबां माने सोलोंथाइ गैयाबानो थारमाने फिसा फिसौ खामानि माने जेरै सानखान्थि बायदि दालाय रां रुफा सम बिदियावहाय माने सोलोंथाइ गैयाबा बोरै माबा मोनसे माल फानबाबो जोंनो बे फैसाखौनो साननो रोङाबा जों बेखौ माने बोरै माबानो आरो।
औ।
सोलोंथाइयानो गैया बा सोलोंथाइ थायोब्लासो माने जोङो माखासे माने मोजां मोजां खामानियाव माने मानसिफोरनि माखासे मानसिफोरजों रायज्लायनो हानाय साहस जागोन। माखासे माने जायगाफोर बेरायनायावबो जोंनो मदद होगोन।
औ।
बेफोरबायदिनो नोंथाङा आरो फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा बिनि बागै?
औ हागोन।
अ नोंथाङा दे होमबा फंनैसो बुंबावलाय।
औ औ ओ सोलोंथाइआथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि।
औ औ। खोनादों नोंथाङा? हेलौ नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?
सोलोंथाइनि औ।
नोंथांनिखौ आङो बारा मोजाङै खोनानो मोनाखै।
ओ खो
ओ खोनायासै नोंथां।
अ दायो खोनाफिनबाय अ। जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। दायो। औ जों सोलोंथाइ थायोब्लासो जों गोबां खामानिफोरखौ जोङो गोरलैयै मावफुंनो हायो। जेरै नोंथां नोंथां होननाय बायदि माबा मोनसे खामानि मावनायाव एबा बेबायदिनो जोंनो रोंगौथिखौ नांगौ नङा ओमबा।
औ नोंगौ नोंथां।
मोनसे ओ खामानिफोर एबा बिजनेसफोरजों मावोब्ला जोङो
औ औ। नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै नोंथाङा खोनादोंना हेलौ?
औ औ खोनादों
खोनानो मोनाखै नोंथांनिखौ मोजाङै।
दायो खोनाफिनबाय नोंथां? ने दानो एसे स्ल खोमा।
अ जागोन दे बुं
औ सोलोंथाइया जों सोलोंथाइनि बेखायाव दंमोन आरोना नोंथां?
औ नोंथां।
सोलोंथाइ लाब्लासो जों गोबां माने खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हायो जों सोलोंथाइ लायाब्ला जोंनि जिउआव जों बोरैहाय जोङो मावफुंनानै जों मोजाङै संसार जालांनो जों सोलोंथाइ लायोब्लासो जों ओनदै निफ्रायनो जों सोलोंनानै फैयोब्लासो जोङो उनावहाय जों उननि जेनेरेसनाव जोंङो माबा मोनसे मावफुंनो हागोन जों एबा जोंनि बेबायदिनो जब नागिरनायफोराव जोंहा मोजां सोलोंथाइ एबा मोजां कवालिफिकेसन थाबासो जोङो मोजां बेबायदिनो जबफोरखौ जों मोननो हागोन। अब्लासो जोंहा उननि फिउचारावहाय मोजां जों थाबायलांनो हागोन आरो ना मोजां लामायाव। बेबायदिनो गोबां माने रोंगौथखौ जोंनो नांगौ जायो जोंनि जिउआव जों थांना थासान्दियावहाय जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरोना सोलोंथाइ होनोब्ला दानि जुगावथ गोबां बेबायदिनो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो स्कुल कलेजाव स्कुलफ्राव हरो बेबायदिनो गावनि बिफा बिमा बिफाफोरा बेबायदिनो मोजां मोजां स्कुलफ्राव हरो गावनि गथ'खौ मोजां जाथों एबा रोंगौथि सोलोंथाइखौ लाथों होननानै
औ
औ एसेनोसै आरोना नोंथां।
औ नोंथां। आजिखालिनि जुगावथ' सोलोंथ हाथाय गैयाबानो जाया नङा होनबा?
औ औ।
बेनिखायनो जोङो जोङो दा जोंबो मोजाङै सोलोंना लाबा जोंबो जोंनि इयुन थारमाने जेनेरेसन जोंनि फिउचारखौ थारमाने मोजां खालामलांनो हागोन आरो ना। बिनिखायनो सोलों थाइया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार आरोना। माने मेनानो सोलों थाइनो होनजायो आरो सोलोंथाइनिफ्राय जोङो माखासे आरो थार माने सोलोंथाइखौ लाफानानै आरो माखासे गियान नांबावगौ आरो माने सोलोंथाइयाबो मेन आरो जोंनि जिउआव। बेफोरबायदिनो बिनिखायनो थांना थासान्दियाव सोलोंथाइखौ नांगौ होनजायो आरो सोलोंथाइ गैयाबा ब्लानो जाया बायदि दानि जुावथ' आरो सोलोंथाइ गैयाबानो आन्दायनानै थालाबायनाय बायदि माने रोंनानैबो रोङै बायदि माने नुनानैबो मेगन नुयै बायदि आन्दायनानै थानांगौ जायो आरो आरो दानि जुगावथ' गोबां गिदिर गोलाव गोरों गोरों गासिबो फरायनाय गोजासै।
औ औ
आरो जोङो सोलोंथाइ लाया बा बोरै जागोन जोंनि इयुन जोलैखौबो जोङो मोजां खालामलांनो हानाय नङा जोङो। दानिफ्रायनो मोजाङै जों सोलोंथाइ ला आखाइबा इयुनाव जोङो बोरै फोरोंगोन जोङो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरबायदिनो आरो।
औ औ ओ नोंथां ओ जोंहाथ' दायो समाबो जाबाय।
दा
औ दा नोंनि नोंथांजों औ नोंथांजों बेबायदिनो दसे सम' होना नाय सावरायनो मोननायखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे